हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंं?
औ खोनादोंना?
औ
मा खबर नोंथां?
दायो जोङो मा गोजानाव फरायनायनि रायलायगोन
आदसा जोंनि दायो गोजानाव फरायनायनि टपिक रायलायगोन ना माने गोजानाव थाबा माबायदि फरायनांगौ माबायदि फरायनाङा बे टपिकनिखौ खौरां सोमोन्दो
औ नो नोंथाङा मा बुंनो सानो
आतसा नोंथांनि मुङालाय मा नाम?
मा?
नोंथांनि मुङा मा नाम?
नोङो मा बुंनो सानो?
हेलौ खोनादों नामा होन्दों रे नोंथांनि मुङा मा नाम होनना बुंदों रे आङो। माने आं बुंनो सानदों जेनेबा आरोना लाइक गोजानाव फरायहैबा माबायदि फरायनांगौ माबायदि फरायनाङा बिनि सोमोन्दै जों रायज्लायनो सानदों आरो ना। लाइक आं सानदों माने जोंथ' दायो लाइक गावबा गाव गावनि जिबनाव फरायहैनांगोनना फरायनानै गावनि केरियारखौ मोजां खालामनांगोन मोजां खालामनाङा बेनि सोमोन्दै
औ दे बुंदो नोंथाङा मा सानो?
औ खोनादोंना? लायक
दे बुंदो
औ लाइक आं सानो आरोना लाइक माने लाइक मानसिफोराथ' बिराद बेखार थायोना गामिफोराव जे जेबो फराया जेबो माया बिनि सोमोन्दै बुंनो सानदों आरोना लाइक खोनादों।
औ दे बुंदो।
ओम नोङो सोमोनदै मिथियोना मिथिया? मिथि ना मिथिया?
औ मिथियो।
मिथिगौ न?
औ।
माने लाय मा मा मिथियो मारै फरायनांगौ मारै फरायनाङा बेखौलाय मिथियो ना मिथिया?
बेथ' मिथिया नोंथाङा बेखौ सावरायनाङा
आदसा लाइक जि एन एल नार्सिंव बेबायदि जायो आरो ना लाइक बे थ्रि इयार्सनि अब्ला मोनसे दिप्ल'मा कर्स जायो बे डिप्ल'मा कर्सखौ नोङो फरायनांगौ मोजाङै फोजोबनांगौ बेखौ फोजोबबाथाय लाइक डाइरेक्ट जब मोनखायो आरो ना माने आं दायो बेंगलराव दङ बेंगलराव फरायबाय थायो दायो आंना जि एन एम थार्ड इयार जोबसिगोन बारा गोबाव गैला आरो लाइक सिक्स मान्थल'सै नोंलाय मा फरायनो सानदों गावनि जिबनावलाय?
आंखौ दायो सानथ'वाखै मा फरायनो
जेबो साना?
ओहो
हेलौ
हेल'
औ खोनादों।
औ
गोजानाव थाबा थाने थादों बिनि बारै माबाफोर दङ नामा?
अ लाइक गोजानाव थांबाथ' लाइक बिराद खस्थ' जायो फैसा गैबानो जाया हदायबो फैसा फैसा खरस।
आरो लाइक इगजामफोरावबो मोजाङै फरायनांगौ एगजामाव फरायाबालानो फेल जाबाथ' आरो गैला बेक थायो मोजाङै फरायनांगौ मोजाङै फरायाबा जिबनाव जेबो साक्सेस जानो हानाय नङा।
औ
गासै लाइक सयथा साबजेक्ट थायो आर ना फार्स्ट इयाराव। बिनि उनाव आरो सेकेण्ड इयारावबो मोनब्रै थायो। खारि आरो ओमफ्राय मोनथाम साबजेक थायो। बेखौ गासैखौबो नोंङो पास खालाम जोबो होबासो नोङो चार्टिफिकेट मोनगोन। आरो बेखौ पास खालामखांनानैबो आरो लाइक अवान इयार सिक्स मान्थ इन्टारसिप खालामबावनांगौसो। बे इनतानसिबाव कमप्लिट जाबासो उनाव जब मोनगोन।
औ
दायो नोंलाय बहा थायो? न'आव दं न' न'आव दंना बेलेगाव दङ।
औ
आतसा नयावनो थायो न।
औ
नोंथाङाबो एसे बुंदो मा मा? सानदों मा सानाखै लाइक फरायनायनायनि
अ
नोंङो मा सानो नोङो जे नारसिं बादै मासानाय बेखौ बुंदों।
औ नार्सिंआ मोनसे माने लाइन बुंजायो आरो ओबानो ओरैनो। फराय फरायनानै जेनेबा बेलेगखौ फरायब मान फरायबाय थानांगोन फबाय थागोन आरोनांगौ नार्सिनि लाइनाव थांंबा सम थाङो। द माने एदि जङ औ ल थ ज ग नाथाय नारसिंआवबो बहुद माने खस्थ' जायो आरो बहुद माने गावनि गोसोनिफ्राय नों मावनो हागोन होननानै साननानै नों फरायबासो।
औ औ
औ सहायनो हाया गासैबो मानसिफोरानी नारसिननायखौ दावगाया मोजाङैनो। फरायनो सानदोंबा आरो मानसिफोरखौ नायनो सानदोंबा मानसिफोर बिडाम खालामनो सानदोंबा जोबोद मोजां दिन्थिया नोंहासिना
औ नार्सिंआ इजि नङाथ' आंबो खोनादों नार्सिंआ इजि नङाथ' बहुत मानसिफोरा फरायगथ'खायोबासो पास खालामनो हायो आं बिदि होनना खोनादों आरोना। इ इजि नंडा थ जोबोद गोरा। आरो हस्पिटेलाव हीना खालामहैनाङो आरो थाङाबाबो जाया। गासै लाइक नार्सिंआ गासै लाइक जब खामानि मावनायाव लाइक मोनथामसो फिथाइ न'। मर्निं इभिनिं ओमफ्राय नाइट बे मोन बे मोनथाम सिखौ‌ माहामोनोसै आरो ना। बिदि खामानि मावनांगौ। आतसा दायो नोंलाय माब्ला सायाव फरायबाय थादों?
आस्सा फरायथ'वाखैना न'आवनो दङना?
औ
आदसा आं बे बेंगलराव दङ बेंल बेंगलर सिटिखौ नों खोनाफेरबाय नों खोनाफेराखै?
अ खीनादों
मालाबाफोर फैफेरबाय नामा? माने फैनो फैनो गोसो? फैनो गोसो जायोना जाया बेंगलरलाय?
जायो न' न'आव थाबाय ' थाबा न'आव थाबाय थानानै बरिं मोनो न' न'आव थाबाय थाबा बहत बहुत प्रब्लेमस जायोनाल' न'आव थाबाय था ओरैनो बेखार थाबा।
औ
एबार एबारनिफ्राय बरिं एबारनिफ्राय बरिं जानाय नंला दे मोजाङै मोजाङै फरायबाय थाबानो जाबाय। मालाबाफोर मालाबाफोर बे जे नारसिंनि कर्स‌ फैबा दायै फरायनो गोसोबा बुंबानो जाबाय। रायलायनो हागोन।
औ
नों नोंसोरना न'आवलाय सोर सोर थायो?
अ आतसा आतसा नारसिं जि एन एम नार्सिंखौथ' मिथिखायो गासैबो जि एन ए नार्सिं बादैबो बिएस सिबो दङ ना मोनसे बिएस सि होननाय कर्सबो दोङो। जि एन ए नार्सिंआ लाइक थ्रि इयसर्स कर्स बिएसा‌ पर‌ इयर्स कर्स
औ
माने लाइक माने लाइक सिमिलारानो खेन्थु लाइक‌ बिएस बाय एसे हाइ दिडमान दं आरो ना।
औ
लाइक कलेजफोरावबो लाक जिएन एम नार्सिंनि फिसफोरा एसे खम जायो बिएस सि नि एसे बारा जायो। जिबनाव लाइक नार्सिं पास खालामनो हाबालाय मोजां देनां लाइक अपरसुनिटि दङ बाहेरायाव थांनो हायो गुबुन गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैनो हागोन। लाइक फरेन कान्ट्रिफोराव लाइक सिंगापुर दुबाइ- आमेरिकाफोराव थांनानै खामानि मावहैनो हायो। आंनो सानदोंमोन नार्सिं फरायनो होननानै दायो फरायनो हागोन ना हाया खौरांङा बेसो
औ मोजां फराय
औ मोजाङै फरायनांगोन मोजाङै मोजाङै फरायनानै मोजाङै पास खालामलनांगोन जिबनावथ' ओरैनो बेखार थाबाय थानो हायाना। साक्सेस जाथारनांगोन। नोंथाङालाय मा नार्सिंखौ एसेबो मोजां मोनथारा नामा
मोनो नोरसिंआबो मोजांङानो नारसिङाबो‌मोनसे प्रफेसनेल ज'
आतसा
नारसिं नार्सिं खालामबा बिराद दिउटि खालामांगौ। फैदो
औ खोनादों खोनादों।
गोजान जायगायाव थाङा फरायनाया एसे बेलेग जायो।
औ नोंगौथ' आरो न'आव न'आव थानाय बायदि जायान' गोजानाव थांना फरायहैनाया खस्थ' जायो।
बेनोसै आरो नारसिङा
ओमफ्राय मानसि बाय आरो मायो मोनसे बरनां गौ नालाय नारसिं नारसिं जायफोरा मोजाङै पास खालामो बिसोर डाइरेक्ट सा खरि मोनखायो न' औ बेनोसै बेनोसै
देमालाय जों दोनथ
दे होमबा लाय दे टपिकनो दोनथसै दे।